हेलौ औ खोनादों दे नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
नोंथाङा माबोरै दं दासान्दि?
आं दासान्दि मोजाङैनो दंथयो नोंथां।
आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं जोंनि दाथ दैलां बोथोर नालाय। जोंनि माइ माइ आबादखौ माबोरै गायो बेनि सोमोन्दै सावरायलायनो होननानै इसे सम दिहुननो थाखाय नोंथांखौ कल खालामदोंमोन नोंथां।
औ दे सावरायनो हागोन नोंथां।
दिबा आङो सावरायनाय आयदाखौ जागायनोसै नोंथां
औ जागायदो
माने जोंनि माइ गायनायाथ गोबां रोखोमनि माइ बिदान दङ नङा होमबासै? माइखौ जों माबोरै? गायो होननानै बुङोबा जों गिबियावनो जोङो खैथाखौ फोग्रोनांगोन।
औ
खैथाखौ फो खांनानै जोङो दै जायोब्लाथाय दुब्लिखौ एवस एवनांगोन बे दै एवखांनानै दुब्लिखौ एवखांनानै जोङो बेहाय फोमोननानै आथिखालावथ गोबां हासारबो बाहायनाय जायो नङा ओमबा नोंथां?
औ थारैनो।
हासार बा हा-हासारखौ फोनानै बेहाय मुलि आरि होखानानै जोङो गायनाय जायो। माइनि ओ माइनि रोखोम बा बिदानफोरखौ नोंथाङा मुंफोरखौ मिथिगौब्ला बुंनो हागोन आरो मिथियाब्ला आंनियाव इसे सोंनानै लाजागोन नोंथां।
ओ दे बिदिब्ला हा नोंथाङानो इसे फोरमायनानै होदो।
अ' नोंथां खोनासं बिदिब्ला जोंनि माइ थ आथिखालाव गोबां नाम मुं जों मोनलांबाय जेरै रनजित मासुरि। माइसालि आख खु माइब्रा जोसा बायदि रोखोमनि न‌ ङा होमबा जानांगौ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोर माइखौनो गायो जानांगौ। जों जोंनि ओनसोलाव बांसिन मासुरि माइब्रा जोसाखौबो गायनाय जायो। माइब्रा नङाबाथ' जोंनि बर नखरफोराव सोलिनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला जों बेखौ मागो फोरबोआव मागोआवबो जोङो फिथा जानो थाखाय नांथारगौ जायो जोंनो माइब्राखौ। नङा होमबा नोंथां बिदिब्ला नों थाङा ओ फिथाखौ माबोरै देयो बेनि सोमोन्दै एसे सोंजागोन आंनियाव सोंनोबा आरो जुदि सोङाब्लाबो नोंथाङा बुंनो हायोब्ला बुंजागोन एसे फोरमायनानै होजागोन।
उम दे बिदिब्ला जाखिनि आं मिथिगौ बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनानै होनि फास्ट फास्ट औ फास्टआवनो जों फिथाखौ देनो थाखाय माइरंखौ ओ सोमग्रोनानै दोननाय जायो एसे हरफ्रावनो सोमग्रोनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय फुङाव जोङो गुरै जानायनि उनाव माइरंखो सुयो। सुनानै बेनि उनावहाय एसे दैखौ ओ सरनो थाखाय माइरंखौ एसे गोरान जाहोनो थाखाय ओ फार्स्टआवनो खिरखायाव एबा मोनसे जायखिजाया दोनग्रा जिनिस ला नानै बेयाव दोननानै दैखौ सर होग्रोनाय जायो आरो बेनि उनावहाय फिथाखौ जोङो दिंखि एबा उलार फोराव ओ देनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जों फिथा बानायनाय जायो आरो
फिथाखौ मा मा फिथा बानायो होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिगौ मिथियाब्ला आं एसे बुंनानै होनि नोंथाङा खोनासंलां
औ जागोन बिथां नोंथां
ओ फिथाखौ जोङो। ओ आगोलनिफ्रायनो जाबोदों एन्थाब फिथा, सिथाव फिथा आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव हुगुमा होननानै बुङो जायखौ सिबिंजों बानायो जों संख्रैनि बेखौ उम जिबिंजों बानायो आरो नालेखरनि लारु। बायदिसिना बानायो। आरो लोगोसेनो। जों थावनि फिथायाथ जोंनि थाखाय। माने गोथाव फिथा। थाव फिथाखौ नोंथांनि मोननि ओनसोलाव। लाव मा मुंजों बुङो मिथिया जों थाव फिथाखौनो बुङो आरो एन्थाब फिथा बेखौ संख्रैजों सिबिंजोंबो बानाय जायो आरो नारेखलजों मिथाय गुरुजोंबो होनानै बानाय जायो नोंथां।
औ थारैनो।
बिदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि फिथाफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो लोगोसेनो। दा-दा माइ गायनाय बोथोर माइ गायनाय बोथोरफोराव जोङो माइ गायनायावबो जोङो फिथा सावना लांनानै। साजों गोगोम जयै जिरायना जानायखौबो जों नुनो मोनो। आरो नखरफोरावबो जोंनि नखरफोरावबो। जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनियाव माबा सोंथि सोंबावनो दङब्ला सोंथि सोंजागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला आं मोनसे सोंथि सोंनोसै नोंथांनाव। जे हुगुमा फिथा होननानै बुंनाय जायोना बेखौ। माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां खोनासं बिदिब्ला आं बुंनानै होनि। बे हुकुमा फि। दा होननानै बुंनायखौ ओ गिबियावनो माइरंखौ देग्रोना लाबाय।
औ।
माइरंखौ देखांनानै जेब्ला गुन्दै जागोन बेखौ दै एसे स। सारस्रोनानै। गोबां दै नङा एसे दै सारस्रि सस्रोनानै बेखौ माइरं सालिग्रा सान्द्रिजों एसे आरो नास्रोबावो सालिस्रोबावो आरो नोंथाङाथ मि थिगाव जानांगौ
औ मिथिगौ नोंथां।
बेखौ सालिस्रोनानै बेखौ दै गुदुङाव जोदौ एबा थेथ्लिफोरावबो जायो दै गुदुङाव जिस्रियाव होनानै हमनाय जायो हमनानै हमनाय समाव बेहाय माइरंआव सिबिंबो होफानाय जायो। सि खायफाया सिबिं नङालासे। जों बेहायनो नालेंखरबो होनाय जायो बेखौ हमनानै जानाय फिथाखौनो जों हगुमा फिथा होननानै बुंनाय जायो आरो। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबादि। जानायनि हुदायाथ निस्सय दोङो।
औ दङ नोंथां।
औ बिदिब्ला। नोंथाङा फिथानि सोमोन्दै मिथिबाय दा माइ गायनायाव नोंथांमोननि ओनसोलाव फिथा जानाय नेम दङ ना गैया हुदा दङ ना गैया एनि सोमोन्दै नोंथाङा माबा मोनसे बुंनोबा बुंनो हागोन आरो सोंथि सोङोब्लाबो नोंथाङा आंनो। सोंथि सोंनो हागोन नोंथां।
औ बुंनानै होनो हागोन नोंथां एसे फोरमायनानै।
फोरमायनानै होनांगौ ना आङो बिदिब्ला खोनासं जोङो जेब्ला माइ गायगोन मेंगोन फुंनि ओंखाम जा खांनानै जों जेब्ला माइ गायबावगोन गायनानै जों जेब्ला मेंगोन मेंबा जों जिरायो नङा होमबासै
औ थारैनो
जिरायनाय समाव जोंनो न'खरनि न' बिगोमाया जोङो साहा लाङो बे साहाजों जानो थाखाय जोङो आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि बिस्कुटबो बायनानै मोनो नाथाय जोंनि बर'फोरनि जानाय ओम बांसिन गोथाव जानायाथ' जोंनि फिथायानो जाहैबाय नालाय बे फिथा हुगुमाखौ फिथा हुगुमाखौ लाना थांनानै जोंनो राननानै होनाय ज' ज' जानाय बेफोर जोंनि दुब्लि फोथारा ओरैबायदि समाय खाङो आरो लोगोसेयावनो गोथावबो जानानै नै मोजांबो नाङो देहायावबो एसे बोलो मोनो ओ खामानि मावनाय दामानि मावनायाव जोङो गायनाय फुनायाव जों एसे गावखौनो राफोद मोनो। जों दाथ' माइ गायनाय बोथोर जों फिथा मोनजालायनोसै नङा होमबा नोंथाङा माइ गायोना? या गायोब्ला माइखौ माबादि गायो नोंथाङा एसे बुंनानै होदो आरो हायाब्ला आंनो बुंनानै होनोसै दे नोंथां
औ दे बुंनानै होदो अब्ला नोंथाङा
माइखौथ' जों गायो होननानै बुङोब्ला जोङो माइखौ खायसे खायसे माइखौ माइब्रा होनना माइब्रा माइखौ माबोरै गायो बेखौ बुंनोसै आं माइब्रा माइ खौ जोङो गुबुनफोर माइफोरखौ जेरै- गायो बिदि गाया बेखौ एसे सेंस्रो सेंस्रो गेसेंहै आरो गायो आरो बे माइआ जोंनि बोरि हाफोराव जानो नागिरा बे बेयो गोथौ हानांगौ आरो जाय जायगायाव जाय दुबलियाव दै थाबाय थायो बे जायगायाव बांसिनै ओ बे माइब्राखौ गायनाय जायो आरो माइब्रा आरो जोसाखौ गायनाय जायो बिदिनो गुबुन माइफोरखौ माइफोरा एसे बोरियावबाबो जायो। नोंथाङाथ' बेखौ मिथिगौ बिदिब्ला नोंथां नि न'खराव मा मा माइ गायो एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ बिदिब्ला आं फोरमायनानै होनोसै नोंथां
औ दे फोरमाय नोंथां
ओ जोसा एबा मासुरि रन्जित बास मुति बिदिनो गुबुन गुबुन रो खोमनि माइ गायनाय जायो आरो
अ नंगौ नामा नोंथां
औ
आरो
आरो
जेबो गैला बिदिबा आथिखा आथिखालावथ माइ गायो होननानै बुङोबा जोङो आगोल हालेवोमोन हालिजों। खोनादोंना नोंथां मोस सौवालिस जों हालेवनानै बेखौ हाखो फोमोननानै गायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालावथ जों गोबां ट्रेक्टर आरिजों बाहायनानै गायनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो ट्रेक्टरजों गायोना मोसौ हालिजों एवनानै गायो बेखौ नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
दे बुंनानै होदो।
औ बुंनि नोंथां। जे दा दानि जुगावहाय जोंनियाव मोसौ जेनेबा मोसौजों हालेवनाय गैला बेनि थाखा खायनो टेक्टर फास्टावनो माइ गायनो थाखाय। गिदिरजों एवग्रोनाय जायो। खारायनाय बुङो। बेनि उनाव
गिबि एवनायखौ खारानाय बुङो नामा नोंथां?
औ।
अ अ।
बेनि उनावहाय बेनि उनावहाय। गायनो गोनाङावहाय फिसा ट्रेक्टरजों एवफिननाय जायो बेवहायनो गायनाय जायो आरो
औ।
औ।
ओरैनो माइखौ गायनो थाखाय खैबार एवनानै गायनाय जायो आरो गिबि एवनाय आरो नैथि एवनायखौ मा मा बुङो आं नोंथांनियाव सोंथि सोंबाय।
ओ आंनि बायदिब्ला फार्स्टआव एवनायखौ सामार होनाय बुङो बाट आं बांद्रायबो मो
गिबि नोंथां नोंथाङा खोनासं बिदिब्ला गिबि एवनायखौ सामा होनाय होननानै बुङा गिबि एवनायखौ खारायनाय होननानै बुङो बिनि उनाव सामार होयो। बेनि उनाव बिनि उननि एवनायाव गायनो हायो आरो बिनि उनाव माब्लाबा दुब्लि लानानै खायसे दुब्लि लानानै खेबथामावबो एवनानै गायजाया खेब्रै एवनानैबो गायनाय जायो नों थां नोंथाङा मिथियाखैमोन जानांगौ बेखौ। जानांगौ बांद्राय मोजाङै मिथियामोन नोंथाङा आं बेखौ फोरमायनानै होबाय। बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थनो नामा समाबो जाबाय उननि समफोराव लोगो मोनगोन नोंथां।
औ जायो नोंथां।
औ दे बिदिब्ला
दे